हेलौ नोंथां नोंथां हेलौ
नोंथांनि माथोखौ खोनानाय जायासै नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा एसे गोसा लारायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनानाया नोंथां जेनबा एसे लासै खोनानाय जादों आरो नोंथां एसे गोसा लाराय
औ औ जागोन दे नोंथां दे
नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
नोंथांमोननि ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दङ बोथोराबो गरमथार दंफां साहायाव दसे जेरायला लाबायनानै दङ बार जादों माने
अ नोंथां खबरफ्रा मोजां दा नोंथां
खबराथ मोजाङानो नोंथां नोंनालाय माबायदि खबरा नोंथां
आंनाबो मोजाङानो नोंथां माने नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा खोनादोंमोन आं नोंथां
औ मा बेलाय नोंथां
माने नोंथांखौ माने बाजै लाबोबाय होननानै खोनादोंमोन बे बाथ्राया नंगौना नङाथाय
नङालै नोंथां
होमबा ना नोंथां
औ औ
औ माने नोंथांजों मोनसे बेथ' बे बे बाथ्रा नोंथां जेनेबा नोंथांजों मोनसे आरोबाव मोन मोनसे बाथ्रा लारायनो मोनसे आयदानि सायाव लारायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां मा आयदा बिलाय
माने जोंनि माने माखासे बोथोरफोरनि बागैसो नोंथांजों सावरायनि बा लारायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा एसे जेनेबा फ्रि दङब्ला एसे फोरमायनानै होनो नङा होमबा नोंथां
औ फोरमायजागोन नोंथां ओं हागोन आंथ' ओरैनोसो दङ नै दायो जेरायलाबायनासो दं बोथोर गरमखाय माने
ओ बोथोरफोरनि बागै नामा नोंथां
औ नोंथां औ औ
जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' बोथोरा बिदिनोसै माला बा सान्दुं दुुंङो दसेनो अखा हायो दसेनो बारफोरबो बा दरो औ जेनेब्ला आं बुं गोन जोंहा बोथोराथ अनेक रोखोमनि दं आं गिबियावनो बुंग्रानसै जेनेब्ला दैज्लां बोथोरनि बागै जोंहाथ' दैज्लां बोथ थोराव गासै गामि ओनसोलफ्रावनो जेनेब्ला माइ आबादफोरखौथ' जोंहा मावो नङा होमबा नोंथां
औ जेनेबा गासिबो आबादारिफ्रानो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना दैज्लां बोथोराव नङा होमबा नोंथां
दैज्लां बोथोराव माने जोंहा दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद जेनेब्ला बेफोर माने बांसिन जानो हमो आरो फाथोआबो आरो जोंहा माने दैज्लां बोथ थोर होनोब्लाथाय जों मिथिखायो जोंहा अखानि बोथोर नङा होमबा नोंथां खा गोबां बिबाङाव जोंहा माने अखा हायो आरो बिब्दिनो जोंहा अखानि अखा नङाब्लाथ जों बोरै आबाद मावनो नङा होमबा नोंथां माइ आबादाथ' अखा नांथारगौ जायो, दै नां थारगौ जायो। माने बेफोराव जोंहा
बे बोथोर लायै बोथोर लायै माने गोबां आबादफोरा माने जायो आरो जोंहा। जेरै दैज्लां बोथोराव माइ नि आबाद जायो बेफोरखौनो जों गायो फुयो फानो माने बेफोरबायदि आरो आरो जोंहा माने गोबां रोखोमनि बोथोरफोर दंबावो नालाय बोथोरखौथ' जों बुंनानै फोजोब हाया एबा बोथोरफोरा बिदिनो सोलिलांबाय थागोन। जेनेब्ला जोंहा बोथोर होनोब्ला जेरै गोजां बोथोर दंबावो जोंहा गोजां बोथोर एबा जों मेसें बोथोर होननो हायो जोंहा माने मेसें बोथोर बोथोरफ्रावथ' जोंहा गोबां गोजाङो आरो जोंनि ओनसोलफोराव माने। बिदिनो जोंहा माने अखाफोरा अखाफोर माने बांद्राय हाया। थेवब्लाबो जोंहा माने गोबां गोजांङो जोङो मेसें बोथोरफोरावथ' जोंहा बायदि रोखोमनि आबादफोरबो मावनाय जायो आरो मे बोथोरफोराव गोबां माने जोङो बिब्दिनो माने साननि समाबो माने गोबां थाब थाब हाब हनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव।
आरोन्थाय जायाबा जों मेसें बोथोराव जायाबा जों जाय दैज्लां बोथोराव जों जेनेबा माइ आबाद मावो जों बेखौथ' जों मेसें बोथोरावनो बुथुमनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां जेरै जोंहा माइनि आबादाथ' जेनेबा जों मेसें बोथोराव जों औ
जेनेबा जों दैज्लां बोथोरावथ' जों माइनि आबादखौ मावो एबा गायो। ओमफ्राय बे बे माइ गायनायखौनो एबा आबाद मावनाय खौ जों जेनेबा ओ मेसें बोथोराव फिथाइ मोननाय जायो एबा जों फिथाइखौ जेनेबा जों बुथुमनाय जायो जेनेबा जों हानानै जेनेबा जों दुब्लि निफ्राय एबा फोथारनिफ्राय हानानै जेनेबा जों ओ बानना लाबोनानै जेनेबा जों न'आव दोनफैनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा जों बुथुमना लानाय जायो आरोना जों बे माइ फिथाइखौनो। नङा होमबा नोंथां? जाहैजों जेनेबा माराखौ जों मारा होनायजों लोगोसे जों जों माइखौ जेनेबा जों बाख बाख्रि एबा न'आव जों बस्थाफोराव सोनानै दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
जाय जाय जों माखासे जेनेबा ओ माखासे सुबुंफोरा जोंना मारा होननायखौनो बुङोब्ला जों माखासे सु सुबुंफ्रा मोसौजों होयो माखासे सुबुंफोरा जेनेबा जायनि आखाइयाव जेनेबा रां रुफ फा दं बेफोर मानसिफोरा जेनबा ट्रेक्टरजों होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो जोंहा माने मेसें मेसें बोथोराव माने जोंनि ओनसोलफ्राव माने लामाफोरा बांद्राय अखा हायो। जेनि जाउनाव माने रानस्रां जाजोबनो हमो आरो। नङा होमबा नोंथां? जेनेब्ला हाद्रिफोरा औ मा होनदों नोंथाङा?
मोजां जायो जेनेबा लामाफोर
औ औ औ मोजां जायो आरो जेनेब्ला आरो
जोंहा मेसें बोथोर होनोब्ला माने जोबोद गोजाङो आरो नोंथां माने जोङो बेफोराव माने जिगाबनि अर सायनाय जायो बा अरफोरनि खाथियाव माने जों थानानै गावनि देहाखौ गुदुं एबा दुंब्रुदै लाखिनो हायो आरो नोंथां दा बेल' नङा आरो जोंहा मेसें बोथोराव माने अनेक रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि मुवाफोर जिरादफोर मोननाय जायोबा नुनो मोनो एबा जोंओ जोबोद मोजां माने मोनसे मोनो आरो जेनेबा जों मेसें बोथोरावबो जेनेबा जोंहा जों मेसें बोथोर होनोब्लाथ' जोंहा गोजां बोथोरानो गोग्लैनानै थ जोंहा बे माने मेसें बोथोरफोराव बायदि रोखोमनि माने बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मिथिं आरारिफोरबो जायो जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो
नोंथाङा एसे गोसा रलायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन।
एसे मोजां गोसा रायलायलाय‌ नोंथां औ खोनादों माने एसे खोनालाय खोनादों नोंथां माने एसे गोस
औ औ आं माने दा नोंथां उनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथां माने औ माने जोंहा मेसें बोथोरफोराव नोंथाङा मा मा खालामनानै थायो बा नोंथाङा मेसें बोथोर बाफोराव माबा मोनसे मुवाफोर आबादफोर मावो नामा नोंथाङा
जों ओरैनो बुङोब्ला मेसें बोथोरावथ' जों आं दानिनो बुंखांबाय जेनेब्ला जों आबादखौ जेनेबा जों दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादखौथ' जों बुथुमो आरो जों गुबुन माखासे मैगं थाइगंबो गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
जों मैगं थाइगंखौ गायनाय बुङोब्ला मेसें बोथोराव जेनेबा जों भिन्दि सबाय बिमा फिथा फाथो बायदि रोखोम रोखोमनि मैगंखौ लाइ लाफा बेफोरबायदि माने मैगंखौ जों गायनाय जायो आरो जाहाथे जेनेबा जों गायनो बुङोब्ला जों जेनेबा जोंथ' जेनेबा बायनो बायबाय थानो जेनेबा बायनानै जाबाय थानो हाया नङामोन नोंथां जेनेबा जों गासिबनिबो न'खरावनो जेनेबा जों बे आबादखौ मावनाय जायो एबा गायनाय जायो आर नोंथां जेनेबा बे समावथ' जों बांद्राय अखा हायैनि जाउनाव जेनेबा जोंनि हायाथ' मोजां गोरान जायो नङा नोंथां
औ
औ जों जाय जेनेबा जों बे लाइ लाफा दुन्दिया बायदि रोखोमनि जेनेबा मैगंखौ जों मावनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ माने आरो जोंहा मेसें बोथोरफ्राव माने गोरान आबाद एबा गोरान खेथि मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ औ
जोंहाथ' जों मेसें बोथोरफ्राव नुनो मोनो जुखाम आबादफोरखौबोथ' मावनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ आरो जों बोथोराथ' जोंना दंबावो जेनेबा जों ओरै बुंनो हायोब्ला उदां बोथोर जेनेबा जों उदां बोथोरनि बागै जों बुङोब्ला ब्ला जेनेबा जों गासिबो आबाद बे समाव जेनेबा गासिबो आबाद एबा माइ आबादखौ जों मावखांनानै आरो न'आव दोनथुम खांनाय खांनाय जायो आरो ना बे समाव जेनेबा जेबो मावै जेनेबा जेबो फोथाराव जेबो खामानि गैयै बेफोरबायदि जायो आरो उदां बोथोराव जेनेबा जों जाय न'खराव जेनेबा संनांगौ जानांगौ बेल' जायो आरोना नोंथां जेनेबा जों बे समाव बिराद बोथोरा माने बिराद गुस्थु जायो आरो ना उदां बोथोराव जाहाथे जों गुबुन जायगायाव थांनोब्ला। सुइटार एबा जों गस्लाखौ गांनै गांथाम गाना लासिनो जों। गुबुन जाय गाव ओंखारनो हाया आरोना नोंथां। माने बोथोरा औ बोथोरा माने बिराद गुसु जायो आरोना बे समाव जेनेबा जों जा। बे बे गुसुनि जाउनावनो जों। गुबुन जायगायाव ओंखारनोब्ला एबा थांनोब्ला जों द्रेस जेनबा खस्थ' लंपेन्टखौ जों गु गुदुं गाननांगौ जायो।
औ औ।
थां औ बे आरो बे समाव जेनेबा गोबां खुवा खुनाय जायो। रानथां आरो जों। माखासे जेनेबा बे बारफोरा माने जोबोद गुसु जायो आरो ना नोंथां। दैफ्राबो बिराद गुसु जायो आरोना नोंथां। औ।
थारमाने।
आरो बे बे गुसुनि माने नोंथां। बे गुसुनि थाखायनो माखाय बे गुसुनि थाखायनो जेनेबा दैयाथ' बिराद गुसु जायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
जेनेबा बे दै गुसु जाहन जानायनि थाखायनो जों माखासे सुबुंफ्रा माने गोबाव सम। सम दुगैयालासिनो थानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ माने जाय जोंङा जोंनि देहाफ्राबो। मैलायै था-मैलायै थायो नोंथां जेनेबा जों। माखासे सुबुंफ्रा माने गासिबोथ' नङा जेनेवबा माखासे सुबुंफोरा। दुगैयालासिनो थानानै जेनेबा जों जोंनि देहाया बे ओ-जोंनि देहायावथ' मैला थासिगोन नालाय नोंथां जेनेबा बे मैलायानो जेनेबा लासैनो जोंनि देहाखौ बेराम खालामलाङो आरो ना नोंथां। अ मोनथां।
खोनाद-खोनादों ना नोंथां? हेल' नोंथां।
खोनादों नोंदाथां खोनादों।
अ दे बुंलाय नोंथां मा होनदोंमोन?
औ माने। नोंथां जोंहा माने समावथ' जाबाय नोंथांजों आं माने गोबां बाथ्रा मिथिनानै।
औ आंबो मोजां मोनदों नोंथां औ। बे खिनियावनो दोन्थ'लायसै नङाहोनबा नोंथा? औ।